नोंथां ओ नों नों खुलुमबाय नोंथां। नोंथांनि ओ फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ आं नोंथांजों ओ गामियारि आरो नोगोरारि जा ओ जिउ खुंनाय राहा नि मोजां ओ उसुबिदा आरो सुबिदा ओ फोरनि सोमोन्दै फंनैसो ओ मोनथिनो आरो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ होनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनिया ओ बेफोरबायदिनो जा नोगोर आरो गामिनि जिउ ओ जिउ राहा बेयो सुबुंनि सायाव सोनारो होननानै आङो सानो आरोना मानोना ओ सासे गामियारि ओ सुबुङा ओ गामिखौ मोजां मोनो आरो खासे ओ सोहोरारि सुबुङा बे ओ सोहोराव थानानैनो माने गोसोखौ माने बांसिन साबजानाय मोनो बिथाङा जा सोहोरनि सुबुं बियो गामियाव फैब्ला थाय बियो एसे उसुबिदा आरो ओ गामिनि जा बिफां लाइफां जों बुंफबनाय आरो हाग्रा बंग्रा गोनां ओनसोल फोराव फैनानै बिथाङा माने गावखौनो मोनसे ओ हाग्रा बंग्रा थानाय जायगायाव फैनाय बायदि मोनना लायो होननानै आं सानो आरोना। आरो सासे जा ओ सासे जा गामिनि सुबुं बियोबो ओ बैफोरबायदि टाउन जेरै बिल्डिं गिदिर गिदिर थानाय बेफोरबायदि जायगायाव थांब्लाथाय बिथाङाबो माने मोनामनाय जा ओ मोनामनाय गाज्रि गेसफोर जोङो ओ नोगोर ओनसोलाव जोङो औ नंगौ नंगौ आरो नालाफोरनिफ्राय नालाफोरनिफ्राय जा गेब्रेंनाय गाज्रि गेसफोर बेफोर फो बेफोरबो माने बै गामिनि जा सासे सुबुं बेखौ माने एसे ओ उसुबिदा खालामनो हायो आरोना। ओ बिनिफ्राय जोङो गामि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला ओ नोगोर ओन नोगोर ओन ओनसोलजों जोङो सरजाबोब्ला ओ जोङो जेरै उम ओ सोलोंथाइ लानाय आरो फाहामथाय होनाय मेडिकेल ओ फरायसालि बेफोरबो ओ नोगोर ओनसोलनिस्राय एसे खम जोङो नुनो मोनो आरो ना माने। जौगानाय ओ नोंथाङा नोंथाङा ओ मोनथिनाय नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां जा गामि ओनसोल आरो नोगोर ओनसोलनि सोमोन्दै
ओ नोंथाङाथ' एसे फोरमायलांखाबाय गामि आरो सोहोरनि बागै ओ खायफाया जेनेबा गामियाव थानानै गामिखौ मोजां मोनो ओ सोहोराव थानानै सोरखौ मोजां मोनो बेखिनि बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमायखाबाय ओ बेखिनियावनो आङो मोनसे खोथा फोरमायनो सानो आरो ना नोंथां ओ गामिनि गामिनि जिउआ सोहोरनि जिउनिख्राय ओ साबसिन जायो होनना आं मिथिगौ आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओ मानो होनना बुङोब्ला जों गामियाव जेनेबा गामियाव जेनेबा गामियारियाव आरोना नोंथां। ओ बेयाव जोबोर ओ नेचारेल ओ हावा जेनेबा बार उम फिथाइ सामथाइ ओ जानाय लोंनाय ओ दैमा हाग्रा बंग्रा हाजोफोर बायदिसिनानि थाखाय समायनाबो नुयो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओ बेबायदिनो गामिनि ओ जिउआ गोजोन गोरलै आरो मिथिंगानि खान्थि आरोना नोंथां। ओ बारा गोग्गो जायो। आं दानिसो एसे बुंखालांबाय नोंथां बेखौ। ओ बारा गोग्गो जायो आबहावाया साखोन सिखोन आरो दावराव आरो ट्रेफिक खम ओ खम जायो। सुबुं फोरा फुङाव सिखारनानै ओ सानाव खस्थ' खामानि मावो आरो बेलासियाव गावनि न'खरजों ओ सम हगारो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
थाङाबो हयथ' गामियाव थायोब्ला ओ गामिनि बागै एसे मिथिखागौ जानांगौ ओ आरो सोहोराव थायोब्ला सोहोर नि बागै एसे मिथिखानांगौ जानांगौ ओ बेबायदिनो नोंथाङा गामियाव थायोब्ला गामिनि फारसे नङाबोला सोहोराव फारसे ओ सोहोराव थायोब्ला सोहोरनि फारसे ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ आं नोंथां ओ आंथ' दा सोहोराव थाया आं गामियावनो थायो आरो ओ गामिनि जा जिउ खुंनाय राहा आङो ओ जोबोर मोजां मोनो ओ नोंथाङा एसे सिगाङावसो होनलांनाय बायदि जा गामि ओनसोलाव जोङो ओ बिफां लाइफां आरो गोजोन बार आरो ओ फोथारफोरनि समायना ओ समायना रमायना जा फोथारफोराव माइ आबाद बेसर आबाद बेफोरनि जा रंगिना संगिना समायना मिथिंगानि सोरजिनाय आरो सुबुंङा ओ मावनाय आबाद बेफोरो आंनि गोसोखौ जोबोर ओ बोहोयो आरोना गामि फारसे आरो गामियाव जोङो ओ सासेया गुबुन सासेखौ जोंङो ए-ओ एना एनि एसेबां गैया नो सोहोरनिस्राय जे जोंनि जा गामि ओन सोलाव बयबो ज' ज'यैनो जोंनियाव अनलायलायनानै थानायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो ओ सासेया गुबुन सासेनो नांगौनि समाव हेफाजाब होनाय आरो न' सुंनि ओ न' सुंनि ओ न'खरनि सुबुंजों ओ गावारि सोमोन्दो लाखिनाय एबा न'खरनि बायदि ओ बिथांमोननि गेजेराव जेबो गोसो गोसोनि गेजेराव जेबो गुलाय गुजाय गैयै आं नुनो मोनदों आरोना बेनि खायनो आंङो गामि ओनसोलखौ जोबोर मोजां मोनो आरो गामि ओनसोलाव थानानै आंङो ओ आबाद मावनोबो जोबोर गोजोननाय मोनो आरोना ओ जानो हागौ जोंनि गामि ओनसोला सोहोर ओनसोलनि जा सुबिदाफोर बेफोरखौ मोनजोबहाबो जानो हागौ जेरै मोजां सोलों फिथाइखौ जोङो ओ जानो हागौ एसेबां मोजां मोना आरो थादेरा फारसेथिं जोंङो इन्टारनेट एबा लाइनफोरनि जेरै कारेन्ट मोब्लिबफोरनि जोंनि गामि ओनसोलाव एसे उसुबिदा जानो हागौ बार एसे से ओ समाव जोंनि कारेन्टफोरा ओ थांङो जेरै
औ
ओ थांनो हमो आरोना ओ आरो जा सोहोर ओनसोल बेयाव हाजारखि बार अखायानो फैयाथों माने बेयो माने थाङा आरो थांङोब्लाबो दसे समनि थाखायल' थांनानै फैफिनो बेफोरबायदि सुबिदाखौ ओ जोंङो जोंङो टाउन ओनसोलाव मोनो आरो गारि मटरनि होंगो दोंगो ओ बांसिन जायो आरो मटर गारि मथरनि नांनाय एबा गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्लाबो गारि मथर ओ गंसे नि थाखाय एसेबां गामि ओनसोलनि बायदि नेनो गोनां जानानै फैयो आरोना बेनि थाखायनो आं गामि ओनसोलखौ ओ जेरैबाबो आंङो एसे मोजांसिन मोनो आरोना माने गामि ओनसोलनि जा बारहावाफोरखौनो नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां
ओ दाथ' नोंथांङा गामि ओनसोलनि बागै ओ जोबोर खोथा बुंलांबाय ओ दा ओ आंङो बुंनो सानगोन ओ सोहोर ओनसोलनि बागै मानो होनना बुंङोब्ला ओ गामिनि जिउनि ओ गामिनि जिउनिख्रुइ ओ सोहोराव जेनेब्ला गामिनि गामिनि जिउआव गामियाव थानानै जिउ खुंग्रायाबो जोबोद जेनेबा खहाफोरबो जानो हागौ बा सोहोराव थाग्रायावबोथ' खहाया जाखाबाय थायो मानो होनोब्ला बिसोरो ओ नांगौबादि जेनेबा नेचारेल हावा बा बार मोना। मानो होनबा बिसोरो उखुन्दैफोरजों खोबफबना थानाय रखम जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
बेबायदिनो आंङो ओ गामिनिबो ओ मोननैसो बा फंनैसो खहाफोरबो बुंनो सानदों। ओ होनबा जागायनोसै ओ। गिबियावनो आं बुंनो सानदों ओ गामि ओनसोलाव बा जि गामि ओनसोलनि खहा बा गिबियावनो बे जाग्रोयो ओ जेरै सोलोंथाइ फसंथान देहा फाहामसालि आरो हान्थाामेलानि खाबुफोरा नोगोरफोरबादि जौगाजानाय नंङा ओ गोबां गामिफोराव ओ खामानि मावनायनि खाबुफोरा खम जायो नोंथाङाबोथ' एसे मिथिखानांगौ जानांगौ।
नंगौ नंगौ
नोंथाङाबोथ' गामियावनो थाखायो नालाय ओ जायनि थाखाय लाइमोनफोरा मोजां साख्रि नागिरनानै नोगोरफोराव थानो गोनां जायो। नोंथांनि नोंथांमोननि गामियावबोथ' ओ साख्रि मावनाय ओ बा ओ साख्रि मावनाय सुबुंफोर दङब्ला बिसोरो बिसोरखौ ओ नोगोराव थायो होननानै मिथिखागौ जानांगौ मा नो होनब्ला बिसोरो ओ गावसोरनि गामिखौ नागार नानै सोहोराव थाहैनो गोनां जायो। ओ नोगोरनि जिउआ गामिनि जिउनिख्रुइ जोबोद गुबुन नोंथाङाबोथ' मिन्थिखागौ। नोंथाबो एसे फोरमायलांखादों दानि ओ नोगोरा गोदान मुगानि बिल्डिंफोर दारिमिनफोर शपिं सेन्टारफोर फरायसालि फरायसालिमाफोर देहा फाहामसालि आरो रंजानायनि खाबुफोरा ओ खाबुफोरजों मोनसे गेदेर आरो जौगानाय ओनसोल आरोना नोंथां। ओ नोगोरफोरा फालांगि खारिथि बिरोंदामिन सावस्रि जोथोन सोलोंथाइ बेंक आरो दिहुनथाइ बायदि बिथिङाव गोबां ओ साख्रिनि खाबु होयो आरो ना नोथां ओ
नंगौ नंगौ।
ओ जोंनिया गामियावथ' बेबायदि ओ खाबु गैया नालाय ओ औ
मोनजोबा आरो।
गुबुन-गुबुन ओ हारिमु धोरोम आरो बेग्राउन्डनि सुबुंफोरा नोगोरफोराव जयै थायो जाय मोनसे रोखोम आरो जिउनि गोनां ओ समाज सोरजियो ओ नोगोरनि देरसिन मुलाम्फाया जायो ओ साबसिन सोलोंथाइ। आरो सावस्रि जोथोन मोननाय।
नंगौ-नंगौ
बेनो बेनो आरोना नोंथां।
औ औ ओ जोंना अब्ला समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ औ
औ नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो ओ नोंथांनिफ्राय ओ गामि आरो सोहोरनि ओ सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मोन्थिनो मोनबाय। आसा खालामो नोंथांजों इउनाव फिन खेबसे बाव ओ सावालरायफिननो मोनगोनखौ।
ओ आ ओ नोंथांजोंबो ओ इयुनाव फिन खेबसे ओ सावरायनो मोन फिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।
औ औ औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि। औ औ